औ नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ नोंथां दोङो
अ नोंथांजों आङो दाउ अमा फिसिनाय आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां बिथांमोननि ओनसोलाव दाउखौ माबोरै फिसिनाय जायो आरो बिसोरनो जोङो मा मा आदार होयो आरो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङाय एसे गुारै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंसार नंगौ फोरमायनो हागोन।
बिदिब्ला आङो नोंथांनो नोंथाङा सोंनाय बायदि दाउ अमा फिसियोब्ला जोङो माबायदि मुलाम्फा मोनो आरो जोङो माबोरै दाउ अमाखौ फिसिनांगौ आरो आरो दाउ अमानो जोङो मा मा आदार होनांगौ बेखौ एसे फोरमायनोसै।
औ।
ग बेबियावनो जोङो अमा फिसियोब्ला जोङो अमानि थाखाय अमा थाग्रा जोङो गन्द्रा बानाय थारनांगौ। औ मानो होनोब्ला जोङो सान्दुं गोसाफोरावबो जोङो अमाखौ खाना दोननो हाया आरो जोङो बांद्राय अखा फिसिब्लाबो अमाया जोबोद थ मोनो आरो अमानि देहाया गाज्रि जाबोय। बेनि थाखायनो गिबियावनो जोंनो अमा फिसिनो थाखाय अमा गन्द्राखौ जोंनो नांथारगौ बेनि थाखाय बेनि उनाव आरो जोङो अमानो जोङो गोबां रोखोमनि आदार होनो हायो अमानि गुबै आदारानो जाहैबाय गुन्दै आरो अब्रै नङा होमबा। बेनि अन अनगायैबो जोङो बिदिनो गोबां गोथां मैगं थाइगंफोरखौ जोङो अमानो होनाय जेरै जोङो अमाया गासै गोथां मैगं थाइगंफोरखौ मोजाङै जोङो रुना होयोब्ला ज ायो जेरै फानेलाव बान्दा कबि अल कबि राङाालाव बेफोरखौ जोङो गोथां बिलाइफोरखौबो थास' बेफोरखौ रुनानैबो जोङो अमाखौ फिसिनो हायो आरो औ बेफोरखौ अमाया जायो आरो लोगोसे जोङो गेजेर गेजेर जोङो अमानो
हेलौनि मलै भिटामिन बेफोरखौ जाहोथारनांगौ बेफोरखौ जाहोयोब्लासो अमाया एसे सेहेराया मोजां जायो बेनि देहाया आरो अमाया थाबैनो देरो आरो लोगोसे जोङो दखाननिफ्राय गलानिफ्राय मोननाय एबा जोङो हाथायफोराव बाजारफोरावबो मोनो सापर्टखौबो जोङो अमानो जाहोनांगौ अब्लानि अमानिानि सेहेराया मोजां जायो आरो जोङो सिन सिन था जानायखौ नुनो मोनो बिब्दिनो जोंनि बर' गामिफोराव जोङो गोबां आइजो माहारिफोरखौ आदामोनखौ जों नुनो मोनबोदों अमा गलार खुलिनानै अमा फिसिनानै गावनि जिउ राहाखौ खुंबोननाय आरो न'खरखौ दाबोनाय बिदिनो जोङो अमा फिसियोबा जोङो जेरै जोङ अमाखौ सात मास आथ मास फिसिनायनि उनाव नङा जोङो बोसोरसे फिसिनायनि उनाव जों अमाखौ फाननो हायोे। जा ज गुबनोा मासे नि दामखौ जोङो बिदिनो जिबा रोजा गाह बिदि मोननायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोंनो अमा फाननानै जोङो न'खर खुंनायाव गोबां जोंहा मुलाम्फा जायो आरो जोङो रांखौ एसे एसे दोनथुम लांनो हायोै जि जिउनि थाखाय नङा होमबा। बिदिनो आरो अमाया जोंनो बोसोराव अ जोंनो फिसा होयो जोङो फिसा होगासे जोङो खमैबो जोङो दाइनथा गुथा जो अमा फिसाखौ मोन मोननो हायो बेजोंबो जों अमा फिसाखौ जोङो नख'-न'आवनो दान मोननै मोनथाम फिसिनायनि उनाव जोङो बेखौ फाननानैबो जोङो फैसा मोनो।
नङा होमबा? औ, थिग बिब्दिनो जोङो दाउखौबो गोबां फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो दाउ फाराम दाउआबो गोबां लकेल दाउ, बयलार, खयला ओ कयलार बिदि रोखोमनि।
औ।
खोनादोंना नोंथां बिदि दोङो आरो गोबां मान- सिफोरखौनो जोङो दानि जुगाव जोङो दाउ फाराम खालामनानै जोङो गावनि ओ इयुन जिउखौ जोङो माबोरै खुंनांगौ बेफोरखौ नुबोनो मोनो आरो गोबां रां थाखा खामायनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो जोङो दावउनोबो बिदिनो जोङो आदार होनांगौ गोनां जायो। जेरै जोङो दाउआ गोबाङै माइ जायो माइरं जायो आरो ओंखामफोरखौबो जायो। बेनि अनगायैबो जोङो जोङो नुनो मोनो दाउनि था- खाय दकानफोराव जोङो गुबुन आदारबो बायना मोनो। बेफोरखौ होयोबा जोङो दाउफोराबो थाबनो देरो आरो दाउनि देहायाबो मोजाङै थायो। जोङो बिबदिनो दाउनिफ्रायबो जोङो गोबां माहाफ्रोमबो‌ जोङो माहा- नै माहाथामनि उनावनो जोङो बिदैफोर मोननो हायो बै बिदैफोरखौबो जोङो फाननानै रां खामायनो हायो।
बेजों लोगोसे जोङो दाउ- फोरखौबो जोङो जेब्ला दाउला दाउ बेफोरखौबो जोङो मागो बैसागोफोराव ज' ज' माब्रै माबा फाननानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबा?
औ नोंथां।
नंगौ आंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव बिदिनो आङो दाउ अमा फिसिनायखौ नुबोदों आरो। ओ सुबुंफोरखौ सुबुं माहारिफोरखौ आइजो माहारिफोरखौ बिदिनो जिउ खुंनायखौ नुबोदों। बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदियै दाउ अमा फिसिनाय जायो आरो माबायदि दाउ अमा फिसिनानै जिउ राहा खुंनाय जायो?
औ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै फोरमायदों दाउ अमाखौ फिसियो होननानै जोंनि ओनसोलावबो ओ बिब्दि रोखोमैनो फिसिनाय जायो आरो। ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो दाउखौ मोन- थाम रोखोमनि फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ गिबियावनो लकेल दाउ, बुङो आरो नैथियाव दङ' बै ओ बयलार दाउ होननाय आरो कयलार दाउ होननाय दोङ' आरो। जोङो ओ दाउ फिसिनोब्ला गिबियावनो दाउ बिमानि गोनांथि जायो। ओ न'आव थाखायोब्लाथ' ओ मोजाङानो जाबाय आरो गैयाब्ला जोङो बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोयो आरो। बेनि उनाव ओ जेब्ला दाउ फिसा जायो अब्ला जोङो दाउ फिसाखौ बिमानिफ्राय आलादा खालामनानै ओ गुबुन जायगायाव दोननाय जायो आरो। ओ मानो होनोब्ला ओ जेब्ला दाउ फिसाया बिमाजों आदार जानो ओ हाग्राफोराव बा गोबोरफोराव एरलायो अब्ला बिसोरनाव बाय- दि बेमार जानो हायो होननानै जोङो ओ मिथिना मोनो आरो। जेरैबायदि-आइफोर, आरो मेगनफोराव बिसिनि ओ हाद्रिफोरा हाबनानै नुवा जायो होननाय जोङो खोनानो मोनदों आरो। बेनि थाखायनो जोङो बिसोर- खौ बिमानिफ्राय आलादा लाखिनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो बिसोरनो देरनायनि थाखाय जोङो बिजिबो होनायखौ नुदों आरो आरो भिटामिन मुलि बायदिखौबो फिलौनि मुलि बायदिखौबो होयो आरो बेनि उनाव बिसोरनो जानो थाखाय बायनानै मोननाय दाना आरो न'खरनिनो माइरं गोरलै इंखुर बायदिखौबो होयो आरो जोङो दाउखौ खौ जानायावबो बाहायो जेब्ला जोङो जब्रा जायो अब्ला जोङो हाग्रानि मोननाय मैगं जेरै ओ मानि मुनि गिदिर उन्दै धोरोम फुल बा जारि बिलाइ बायदिजोंबो संनानै नै जनायखौ जोङो नुदों आरो आरो बेनि उनाव जोङो दाउनिफ्राय दाउदैखौ फाननानैबो जोङो मुलाम्फा मोननो हायो आरो दाउखौ फाननानै जोङो नांगौ जिरादफोरखौ लानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
जोङो कयलार दाउखौबो बे एखे रोखोमैनो फिसिनाय जायो आरो थेवबो कयलार दाउआ बे फिसाखौ गहोनो गनो रोङा होननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेयो बिदैल' होयो बेनिफ्राय जोङो बिदैखौ फाननानै मुलाम्फा मोनो आरो बेनि बेदरखौबो जोङो दाउबायदिनो जायो आरो बे दाउखौबो फाननानै जोङो रांनि आंखाल जायोब्ला जोङो रांनि आंखालखौ सुफुंनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव जोङो ब्रयलार दाउ खौ नख'राव फिनायखौबारा इमान नुवाखै थेवबो जोङो फारामफोराव जोङो बयलार दाउखौ फिनायखौ नुदों आरो बयलाल दाउ दाउखौ फिसिनाया एसे जोंनि लकेल दाउनिस्राय एसे आलादासिन बिसोरखौ बायजोआव आदार जानो हगारनाय जाया बिसोरनि थाखाय आलादा न' बानायनानै दोनखायो आरो बिसोरनो आदार बायनानै मोननाय आदारखौ होयो आरो बिसोरनो ओ बिसोरनि बिदैखौ जोङो फाननानैबो मुलाम्फा मोनो आरो बिसोरोनि बेदरखौबो जोङो फाननानैबो राङारि खरसा मोननो हायो आरो बिनि उनाव ओ जोङो अमाखौबो एखे रोखोमैनो फिसियो आरो जोङो अमाखौ फिसिनो थाखाय जोङो गलार बानायनानै होग्रोनाय जायो बिसोरनो गिबियावनो बेनि उनाव ओ न'खराव जुदि अमा फिसा गैयाब्ला जोङो बायनानैबो लाबोयो आरो बेनि उनाव जोङो अमानो गुन्दैखौनो बांसिन होयो आरो जा बे जौनि जौ सावखांनानै ओंखारनाय अफ्रि जोङो बेखौबो होयो आरो बिसोरनो बेनि उनाव जोङो खायसे आइजो फोरखौ थास' आरो मैगं थाइगं खुमब्रा बायदि मैथ्रु बायदिफोरखौ जोङो संनानै होनायखौबो नुदों आरो
औ नंगौ
बेनि उनाव ओ जोङो अमाखौ ओ फाननानैबो अमानि बेदरखौ फाननानैबो जोङो राङारि आंखालखौ सुफुंनो हायो आरो अमानि फिसानिफ्रायबो जोङो मुलाम्फा मोननो हायो आरो
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मोसौखौ फिनाय जायो ना जाया नोंथां। औ नों नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि मोसौ मोननाय जायो आरो माबोरै फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव मोसौखौ जोङो लकेल मोसौ। आरो जोङो दिसि मोसौ जारसि बेफोरखौबो जोङो फिनाय नुनो मोनो। जोङो डिस्ट्रिक्ट। खौथ' जोङो गावनो दुब्लि फोथारावबो जोङो होनानै आदार जा सांहोनो हायो नाथाय जोङो जेब्ला जारसि फिसियो बेनि थाखायनो जोङो आलादायै जोङो दांखो दुब्लि बा जो गांसो हानानै लायनांगौ जायो आरो बेनि थाखाय जो गलानिफ्राय जोङो सापर बिदिनो जोङो सिदपुसि औ बिदिबा आदार बेनि थाखाय जोङो गुबुननिस आदार बायनांगौ जायो। आरो लोगोसे जोो मोनो थाखाय जारसि मोसौनो थाखाय जोङो थारनांगौ मानो होनब्ला लकेल मोसौआ एसे आलादा जायो आरो जासि मोसौआ एसे आलादा जायो जोङो आरो जारसि मोसौनिफ्राय जोङो गोबां लिटार लिटार जोङो गाइखेर मोननो हायो जेरैनो जोङो मोसौ जासिनो मोजां रोखोमै जोङो आदार जाहोनो हायो थि बि हिसाबैनो जोङो गाइखेरखौ मोननो हायो आरो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो मोसौ फार्मबो जोङो खुलिनानै मोसौ फिसिनायखौ नुनो मोनाने आरो मोसौआ जोंनो दान मोनसेनि उनाव जोंनो फिथा होयो बेनिनाव बे फिसाखौ जोङो देरनायनि उनावबो जों बे फिसानिफ्रायबो जोङो गाइखेर मोनो। एबा जोङो मोसौखौबो जोङो। फाननानै रां खामायनो हायो खोनादोंना नोंथां औ बिबदिनो जोंनि ओनसोलाव मोसौ फिनाय जायो
नोंथां बिदि
बिदिब्ला नोंथां जोंनि समावबो जाना फैबाय औ नोंथांजों दिनै दाउ अमा फिसिनायनि सायाव रायजलायनानै आङो मोजां गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बिदिबा जोंनि आयदाखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसैनाा नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
ज